ओ
औ औ खोनादों खोनादों
ओ बर'फोरनि जानायनि बागैनो नों एसे रायलायनो सानदोंना
औ दिनैनि टपिक होमबा जोंना जाबाय अ बर'फोरनि जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय होनबा जोङो गिबि बियावनो जोङो अनला ओंख्रिखौ बुंखानो नांगोन नङा होनोमबा बर'फोरनि फेभरेट माने बयनिख्रुइ मोजां मोननाय ओंख्रि होनबा अनला ओंख्रि नङा होमबा अनला ओंख्रिखो ओ माबायदि बानायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन?
औ ओ अनलाखौस' संनो थाखायथ' मा माइरं नांगोन ना माइरंखौ खौ माने सम नुग्रोनांगोन आरो जों गिबियावहाय दसे माने दिनो दस मिनिट पन्द्र मिनिटस हमनानै बोखांनानै लानानै बेखौहाय देनांगोन आरोना बाल'
औ
उवाल' दैेनांगोन जुनारखौ माने एसे मोजाङै गेब्लेेजासे देनांगोन गुन्दै खामनांगोन‌ आरो मायरं
औ औ औ थारैनो
जों अनलाखौ गोबां बुस्थु द बेदर जोंबो जायोना मैगंजोंबो जायो बेदरजों जायोबा जों बेदरखौ माने एवग्रोनांगोन आरोना बिदिनो जेरै सङो बेदर सङो बेबायदि बेदरखौ एवग्रोबाय बिनि उनाव आरो दै होनांगोन आरोना दैखौ बुरजा होनांगोन
औ औ
अनलाखौ नों एसे बुरजायो सङोबा दैखौ बुरजा होनांगोन आरो बिदिनो गोदौबासो मानिे बेखौ गोदौ होनांगोन आरो
औ थारैनो थारैनो गिबियाव ओ जेनेबा ओ जेनेबा माइरंखौ जों सोमग्रोना लाबाय नङा होमबा दैयाव बेयाव सोमखांनायनि उनाव औ सोमखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ गुन्दै खालामलांबाय जेनेबा अर्दार बायदि गुन्दै खालामनायनि उनावहाय जोङो ओ गोदौ होनानै जेनेबा संनानै ओमफ्राय खारदै होनांबाय खारदै होनबा
औ बे गोदौबाय थानायावहाय बे अन गुन्दैखौ होन नांसिगोन आरो। माने गोदौआलासिनो होजाया दे माने ला मा जायो गथा गथा जाजोबो आरो। माबाजो बे बिदि जाजोबगोन आरो अनला बेदर होनोनासो। औ मानि बि लास्टाव होयो आरो खारैखौ औ
होनाय जायो ओ। बे खारैखौ जेनेबा ओ जेनेबा ओ बर'फोरा बे खारैखौ ओ औ औ। जेनेबा बर'फोरा बे खारैखौ जेनेबा माबानिफ्राय बानायबाय जेनेबा थालिर। थालिर फस्लाखौ लिरनानै नङा होमबा? औ मादाखौबो बानायनो हायो बेखौ फोराननानै फोराननानै बेखौ माने सावनानै बे हाथ'फ्ला बे खौबो जों हांगारबो होनना बुं बे हा थफ्लाखौ सालिनानै बेनिफ्राय ओ दै होनानै ओ सर होनानै जायोना बे सरनानै बेखो खारदै बानायनाय जायो।
ओ बेनो गोबाब ओंखारोना? बेयाव अनलाफ्राव होसिगोन बिदि बेयो सबाय उम। नारजि बेफोराव होयो आरो बर'फ्रा। ओदिनो खारै मैगं जानाय ना लाफा खारै बायदिसिना
बर'फोरा दे बे अनला ओंख्रिनि अनगायैबो अनगायैबो जोंनिया गोबां ओंख ख्रि जाबावो जानांगौ नङा होमबा? दि गि बेनि माद अनला ओंख्रिया साबसिन होननानै बुं आरो जेनेबा।
औ अनलायाथ' मोननै रोखोमनि दंना। अनला गुफुर आरो बे अनलायाथ' गोमो। ना गोमोआनो जाखायो। अनला गुफुरखौ जोङो मायाव बाहायो हाबायाव बाहायो।
औ औ औ माने ओ जोंनि बर' बर' दो दोरोङारि हाबायाव ओ हाथासुन बि खुरनायाव अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो जेनेबा ओ बेवहाय दाउ बेदरबो होफ होफानानै जेनेबा संनाय जायो अनला अनला ओंख्रिख
होयो औ बेयाव मस्ला मस्लि होन होया होननाय खोनायो। नंगौ नंगौआनोदा हाल दै आरो मस्ला मसलि होया।
थारैनो थारैनो औ औ थारैनो बेनि अनगायैबो जोङो बर'फोरा माने मैथा ओंख्रि मैथा ओंख्रि जानानै बिराद मोजां मोनोना?
औ मैथा
था ओंख्रि होनबाथाय बिराद मोजां मोनो आरो बे गोलोम बोथोराव दा गोलोम बोथोर ओ सम जिथु बे समाव बांसिन बर'फोरखौ आरो जेनेबा बर'नि अनगायैबो गुबुनफोराबो जायो। थेवबो बर'फोरखौ बांसिन ओ मैथा ओंख्रि होननाय खोनायो आरो दा ओ
मैथाजों ना ना दायो दैज्लां सफैबायना‌ उम
फिसाजों ना ना फिसाजों माने मैथा ओंख्रि आरो बिराद गोथाव जायो जाहैबाय।
दायो औ नाखौबो दायो हमबानो मोनोना? दाबायदियावहाय
दाबायदि समाव ओं
मैथाजों नाजोंबा गोथाव
ओ लोगोसेनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जों गोबां रोखो खोमनि ओ मुवा बेसादजो जों संनो हायो जेरैहाय जोङो फिथाइजों जेनेबा थाइग्रि फिथाइजों सङो सोरबा खोरदै फिथाइजो सङो। बेबायदि आरो सोरबा थाइसुरि
औ मानि गोखै फिथाइजों सङोबा खारै होआ होननानै होआ खारै होआनो माने औ
बिदि जाहैबाय आरो जेनबा ना?
औ माने बे गो-गोखै जाबाय नालाय खारै दानगारो नालाय
जायो आरो ना होमबा
औ खारै होआ बर'फोरा आरो गोदोनिफ्रायनो मानि गोखै फिथाइजों जायोबा अनलाखौ खारै होआ होननानै खारै होबा माने बे गोखैया माने गोखै मोनजानाय नङा दानगार जोबो मानि गोखै जानो लुुबैयोबा खारैखौ होआ आरो ओरैनोथ' खायसे थावबो होआना
औ थावबो होनाय जाया खायसेया होयो खायसेया होआ माने थाव होयोब्ला जेनेबा गोखै बुस्थुखौ होजायो आरो जेनेबा आं-आंनि मिनथि
बेदर संनायफ्रावसो थाव होनाय जासिगोन बेदराव थाव होनाय जायो
जायो बेदरखौ जेनेबा एवफ्रामना लाग्रोनाय जायो ना होमबा औ औ औ
ओरैनो खारै मैगङाव जों थाव होआ होननानै खोनायो बांसिन ना थाव होनानै जाया माने थाव होबाबो बेयाव मुल' थाया आरो ना
माने होजाबलाया आरो जेनेबा जाबदेरलाया जेनबा बेनि अनगायैबो बर'फ्रा गोबां ओंख्रि जायो नोंथां नोंथांमोनाथ' जेनेबा आइजो माहारि हिसाबै नोंथांमोना मोनथिगोन
औ बिदिनो सबायजों साम' ना बर'फोरनि मेन खाजा बेखौ बर'फ्रा
बर' मेथाइ दंखायो जेनेबा सबायजों साम'जों नङा बेबायदिहाय दे बे सबाय
जि मोनला बायोमोन ना आथिखालाव
औ औ औ आथिखालाव साम' मोननो थाङा औ औ आथिखालाव मानो मोना बेनि जाहोनखौ नोंथाङा मिथि जानांगौ जेनेबा साम'फोरा मानो जों मोना आथिखालाव जेनेबा जोंनि आबाद फोथाराव जोङो आगोलाव खनहैयोब्लानो साम'खौ मोनोमोन रासायनक स हासार आरो लोगोसे एम्फौ थैग्रा मुलि आरो लोगोसे ज आथिखालाव नांगोलजों हालेवला नांगोलजों हालेवनाय लोगो लोगोनो जोंना माखासे एम्फौ एनलाफोरा बासिनानै थायोमोन दा ट्रेक्टर जों आजिखालि ट्रेक्टर आरो'ब बे रजों हालौ नालाय। बे रट' बेदेरजों ओरैबायदि स्पिडआव गिदिङो रट' बेर माने बे माबायावहाय थैलाङो आरो। एम्फ एनलाफोरा थैलां बे साम'फोरा गेब्लेलाङो
औ आथिखालाव दुब्लियाव साम'खौनो नुलालामादो ना।
बे जों बिलोफोराव मोनो बिलोफोराव खननांगौ जायो आथिखालाव आथिखालाव किसुमान साम'खौ साम'खौ फिसिनोबो हम। लानो हमबाय आरो जों। मिथिनायाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरा औ औ। बेखौ
जाहाथे जोबलाङा ना।
औ जोबलाां जोन बे औ औ थारैनो थारैनो जोबलांगासिनो साम'ल' नङा जोंनिया जोंनि बे माखासे सासे जेनेबा आबाद मावनायाव जेनेबा जोंनो आबाद आबाद। आदारनि लोगो होननानै जायखौ बुोमोन खानस्रि। बे खानस्रियाबो आथिखालाव जोंनि आबाद फोथाराव नुनो मोनलिया माने आगोलाव माइ गायोब्ला जों हाब्रां खिनाय नुयोमोन आजिखालि हाब्रांखिलिया माने खानस्रिनि खिखौ जों नुनो मोनलिया आरो जेनेबा।
नुलिया।
बेनि जाहोनानो जाबाय जोङो एम्फौ थैनाय मुलि सारनाय रासायनारि हास सार बाहायनाय ओ। माने कसेथन गैया आरो जेनेबा कसेथ थन गैयि खामानि मावनायाव जों बेखिनिया जा आरो जा बे जों बिगियाननि जुगाव जों बिगियानजों खारफानो नागिरनायाव किसुमान जोङो जोंनि
खहा खालामना लागासिनोना
द जेनबा दा जोङो बर'फोरा बे अनला खारै ओंख्रिनि अगायाबबो जों गोबां ओंख्रि जाबावो बे ओंख्रि जानायाव जों माखासे मुवा बेसाद औवा बेसादखो नांगौ जायो। बे मुवा बेसादखौ जोङो माने खोमाना लाबोदों आरो जेनेबा बे दा साम'खौ जों मोननो थांलिया साम'जों सबायजोंबो बिराद तेज जायो जेनेबा गोथ थाव जायो बे साम'खौ जों मोननो थांलिया उम मोना मोनजेला।
उम उम दाबो नै बोसोराव दैलां मोनफैलायबाय दाबो साम' ओंख्रिखौनो मोन
मोनजायाखिसै मोनजायाखै ओ आथिखालाव खम जाबाय नालाय जोंङो मोनजानाया
औ साम'आथ' मोननै रोखोमनि गोलाव गुसुं ना साम' दानाय होनो बे गुसुंखौ ओ गु जायगा लायै जायगा बे लेग होनो जोंनिथिं बे साम' दानाय होनो बे गुसुंखौ बे ओ बैखौ साम' गोलाव। साम' खेंखिरि होनोना आरो साम' लादायबो दं बैल
औ साम' लादायबो दङ अ औ फिसा फिसाबो दं ओं गोबां रोखोमनि साम' दङ ओं आरो साम' साम'खौ जायोब्ला मेगननि थाखाय ओ मेगननि थाखाय मोजां होननानै बुङो। मानसिफोरा। बेथ' नोंगौ जो नोंगौ जानो हायो। साम' जायो ब्ला मेगन मेग गन नुनायनि
पावारा बाङो उम गोदोनि मानसिफ्रा जासो गारोमोन नालाय ओंखायनो मेगना गुनु मोनदांना आथिखालाव मोनजालाबो बेनि थाखायनो मानसिफोरा मेगन गाज्रि जानाय मेगन नुला बेफो बेफोरबायदि जायो माथोना उन्दै बैसोआवनो।
थिखालाव मेगन नुयि बेरामाबो माने कमन जालांबाय आरो माने गासिनावबो जा जाफ्रामो होननानै जों बुंनो हायो आरो।
उम बेफोरखौ साम' एरिखौ जानायोबा औ साम'एरिखौ मोनजानायबा एसेबाबो
आ मोजां ओ
मोजाङै नुसिनगौमोन उम मानि बेखौ जायोबा मेगना मोजां नुयो।
औ औ।
गोजों जायो बायदि होननानै फोथायोमोन ना बर'फ्रा? मोनजालाबो दाना ओंखायनो बेफोर बायदि बेमार आजारबो जाबाय।
औ औ जोङो ओं ओं जोङो सावरायनायखौ दोनथ'नो सैनामा आ जेनेबा जों उन उननि उननि फारियाव आरो खेबसे सावरायबावनोसै। औ।